औ।
ओ सानदों जे ओ हामबायो जे नोंथाङा मोजाङैनो दं होननानै।
औ। औ मोजाङैनो दोङो।
थ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागुखौ मा राहायै खालामनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा।
जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ। ओ।
मोनसे बर'नि। गेदेर फुरबु।
मानियो आरो बेयाव। ओ दामनाय देनाय। एबा। मुनदांखा बरनि मोनसे। बेयाव। खाम जथा। दरखा। सिफुं। बेफोरबायदि दामनाय देनाय जायो आरो बर'नि गाननाय जोमनायानो -' जादों आरनाय। दखना आरो गामसा।
औ नंगौ नामा?
औ नंगौ। आरो बे फेस फोरबोआव
उम।
नखर नखर थांनानै दामनाय देनाय -' जों लोगोसे रंजाहैयो। आरो बिदिनो जानाय मुवा लोंनाय मुवा बेफोरखौ जाहैयो।
उम
आरो बे बैसागुआव बे बैसागुखौनो जोंनि बरआव निउ इयार होनना फालिनाय जायो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि नंगौ बे बाथ्राया नंगौ खौनो बुंदों नोंथां। स जोंनि ओ नोंथांनि ओनसोलाव जेरै बैसागुखौ फालियो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो जेरै ओ जोङो सैथ्र दाननि लास्ट ओ सप्तायाव ओ लास्ट सप्तानि लास्ट सप्तायाव मोसौ थुखैनाय आरो सेथि खालारनि फ्राय ओ मानसिनि बैसागु आरज गाबनाय आरो इफोरबायदि जायो आरो आरो ओ नखर नखर मोसानानै नखर नखर खाम जथा सिफुं दामनानै मोसानानै खाजि जानाय बा बेफोरबायदिनो सेंग्रा सिख्ला गुबुन हान्जा गथ' गथाइ गुबुन हान्जा बा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोर जमा जमा बेफोरबायदि थांनानै नखर नखर जथा सिफुं दामनानै जमा जमायै मोसायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलथिं ओ जानाय फिथा जेरै एनथाब अनासि लावदुम बेफोरबायदि फिथाखौबो जानाय जायो। मा नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बेफोरबायदि फिथाफोरखौ जानाय जायो नामा?
औ जानाय जायो नोंथां। जोंनि थिंबो बिदिनो जानाय मुवा एन्थाब अनासि बेफोरबायदि सावनानै नखर नखर जायो एबा मालाय जेब्ला आलासिफोर फैयो बिसोरनोबो जोङो बेफोरबायदि जानाय मुवाफोरखौ सादों जोङो होयो।
औ।
आरो जोंनि ट्रेदिस सनेेल फुद अनला मेगं आरो गोबां बेफोरबायदिनो बैसागुआव जाजानाय ओ मैगंफोर दोङो ओ एक्स ओ एक ओ सेजौ से मेगंफोर जों बैसागुआव जानाय जायो। बेफोर मेगंफोर जोंजों जोंनि आलासिफोरखौ जों जाहोयो जों बरायो।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओ ओ जोंनि ओ माबायाव बैसागुआव जोङो बर'फोरा सेजौ जे सेजौसे मेगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो। जेरै दिंखि हाग्रानि मैगं बेफोरबायदि मैगं थाइगं थास जेरै थास' दिंखिया लाइ लाफा बेफोरबायदिनि बिजौ बेन्दों बेनला बेफोरबायदिखौ जोङो ओ बैसागुआव जानाय जायो। जाहोनानो जाहैबाय जे बेफोरबायदि बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जानायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनिफ्राय बेराम आजारा जोंनि मोदोमनिफ्राय गोजानाव थायो होननानै फोथायनानै बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बे फोरबोआव जानाय जायो। जाहाथे जोंनि देहाया मोजाङैनो थायो बा बोसोरा मोजाङैनो सोलिलाङो बोसोरसेया बेराम आजार गैयालासेनो बेफोरबायदि होननानैनो जोंनि ओ बर'फोरा जोंनि ओनसोलथिं बेफोरबायदि जानाय जायो आरो। मा नोंसोरनिथिंबो बेफोरबायदि जानाय जायो नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिनो जानाय जायो आरो जों ओ गासिखौबो बे ओंख्रि जों जानाय खोनायो। आरो जों बे ओं ख्रिखौ ओ जेब्ला जायो जों गोबां गोजोननाय मोनो जे जों बेफोरबायदि। ओ जानानै जोंनि बेराम आजारफोरा गोमालाङो एबा सोखा जानायखौ मोनो जों बेफोरनि थाखाय जायो। आरो जों बे मैगंनि गेजेरजों जों। बेखौनो मिथिनो मोनो। जि जोंनि। बरनि फोरबुआ थारैनो मोनसे ओ गो रंजाथाव आरो सोमोनांथाव।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओ नोंसोरनि ओनसोलथिं जेरै बाहायो जोंनि ओनसोलथिंबो बिदिनो बाहायनायखौ नुनो मोनो जों बरफोरनि जानाय लोंनाय बेफोर बेफोरनो। गोग्लैयो आरो बैसागुआव जों जोंनिथिं जोंनि ओनसोलथिं आरो मोनसे मुंदांखा लोंग्रा बाहायबावो बेयो जाबाय जौ जायखौ जोङो माइरंनि माइब्रानि बानायनाय जायो जाय माइब्राखौ जोङो ओ दैयाव सोमनानै फेसेवनानै बेखौ ओ निसा बानायनानै बेखौ जोङो ओ बैसागु समाव लानाय माने लोंनाय जायो बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलथिमबो बेफोरबायदि खालामनाय जायो नामा?
औ नोंथां जोंनिथिंबो बे फोरबायदिनो खालामो। जों बे लोंनाय जौखौ जों जोंनि आलासिफोर फैनाय लोगोफोर जोंनि नखरनि जानाय बेफोरजों जों ओ होनानै अननायखौ जासियो। आरो जों बेखौ जेब्ला जमा जानानै लोङो अब्ला जोंनि दुखु दाहा बेफोर गोजान जायो आरो जों गोसो सिङाव जे खौरां बुंनो गोनां इयो बेफोरखौ जों मालाब्ला समाव बुंफुंनो हाया बेफोर खौरांखौ जों सेयारखौबो खामनो हायो। आरो बे बे खौरांखौनो जोंनि लागै बहुद मोनसे सोमोनांथाव आरो बे खुराङा ओ बे जौ हादों बे फेस्टिभेलजों जों गोबां सोलोंनो मोनो। जे जों जोंनि दुखु दाहाफोरखौ गारनानै जों बे फेस्टिभेलाव रं जायो आरो जों जोंनि बे मैगं थाइगं जेजों बे फोरबोआव जायो बेफोर मैगंफोरनि गेजेरजों जों जोंनि देहानि उहुग जानाय बेराम गोजान खालामो आरो जों बे फोरबुखौ ओ बोसोराव सानफ्रोमबो जों फालियो आरो जों बे जों बे फोरबुखौ फालिनायजों फालिनायनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंनो मोनो आरो जोंनि बर'नि जे का-कालचार बियो अ अरायसम गोसारनानै थायो
औ नोंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनायाव आं राजि दं मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलथिंबो जेरै नोंसोरनि ओ ओनसोल बायदि खालामो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौ खालामनाय जायो। जेरै माने जों जोंबो बैसागुआव जोंनि ओनसोलावबो जौफोरखौ होनानै आलासिफोरखौ बरायनाय जायो बा नखरनि मानसिफोरनो बे जौखौ बावनानै बिसोरखौ ओ गोजोननाय होनाय बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदिनो बैसागुआव बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनाय बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दखना, गामसा, आर'न्नाइ, फालि बेफोरबायदि गानै जोमै जोंनि बैसागुआव ओ बे बैसागुखौ जोङो फालिनाय जोयो जोंनि ओनसोलथिं बेफोरबायदि खालामनानैनो बे बैसागुखौ हगार हरनाय जायो आरो गोदा ओ बोसोरनि गोदान जागायजेननाय सान हिसाबै बे बे फोरबोखौबो जों फालिनानै ओ गोसो खुसियै फालियो। दा बेसेनोसै दे अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थन
औ नोंथां हामबायस